हो औ नोंथाङा खोनादों ना? अ ओ बेलासि समनि नोंथांसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो बेलासे समनि गाहाम हामलायनाय खौ आंनिफ्रायबो जा बावहरनाय थाबाय।
औ नोंथां आजावनानै लाबाय दा नोंथाङा जुदि आंनो दसे सम होनो हायोब्ला आं नोंथांजों ओ जोंनि बैसागो बोथोरनि सोमोन्दै एबा बैसागो बोथोरनि मोनसे आयदा लानानै आं नोंथांजों सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला जोंनि ओ जि मोनसे बर' हारिनि बैसागु फोरबो बेनि बागै नोंथाङा गिबियावनो एसे आंनो जिखिनि रोंगौ बेखिनि फोरमायना होगोन?
औ नोंथां बैसागोआ बैस बैसागोआ बर'फोरनि मोनसे ओ कालसार कालसार जाय जायाव जों ओ रंजायो, मोसायो। आरो जोंनि जि बैसागो बर'फोरनि बैस सागो बैसागोआव जों बायदिसिना खामानि आरो माबाफोरखौ दोनथ'नानै मोसानाय जायो आरो रंजानाय जायो आरो बेफो बेफोर जोंनो लोगोसे बैसागोआव जोंनि जि साननाय हनाय मानसिफोरनि गाज्रि मोनलायनाय बेफोर बेफोरखौ जोङो बैसागो मोसानाय बा बैसागोनि माबाजों बैसागोनि माबाजों बेफोरखौ जों गाज्रि मोनलायनाय बायदिसिनाफोरखौ जों फोजोबस्राङो आरो माने फोजोबस्रांनो हायो आरो
नंगौ नंगौ थारैनो। नंगौ थारैनो ओ दा बैसागो होनना बुङोब्लाथ' बियो जोंनि मोनसे बर' हारि नि मोनसे ओ नागार हायै मोनसे फोरबो एबा नागार हायै मोनसे उत्सब नङा होमबा
औ नोंथां औ।
ओ आसाम नाङै ओ आसामाव जिखिनि ओ जेनेबा बर' ओ हारिनि सुबुंफोर दङ ओ जों एबा जों बर'जों लोगोसे एसामिस बुंफानांगोन जोङो बैसागो बोथोरनि से खालारखौनो मा होननानै बुङो गोदान बोसोर होननानैबो जों मानिनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ।
ओ दा बैसागो बोथोर होनना बुङोब्ला जोङो इंराजि इंराजि मायथाइनि ओ इंराजि मायथाइनि जोङो एप्रिल दाननि जोंहा जिथाम जिब्रै जिबा बे बेनि गेजेराव जोंहा बैसागो बोथोरनि से खालारा जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ।
दा बैसागो बोथोर होनना बुङोब्ला बैसागो बोथोरा जोंनि बर'फोरनि ओरैबायदि दा मोनसे नागार हायै फोरबो जाय फोरबोखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो फालिबोनायखौ नुनो मोनो दिनै बैसागो बोथोरनि से खालारनि गिबि सानखौ जोङो मोसौ बैसागो होननानै फालिनाय जायो जाय मोसौ बैसागोआव जोङो मोसौफोरखौबो मोसौ बोरमा बायदिसिना जिब जुनारफोरखौ जोङो ओ थुखैनाय जायो एबा बिसोरनि बैसागु होननानै जों मानियो जेरैहाय जोङो ओ लाव फान्थाव हानानै बा हालदि हानानै माला सुनानै माला गानहोनानै जेरै मोसौ बैसागोखौ फालिहरनाय जायो दा मोसौ बैसागोनि बिखय आं एसे बुंनि आरो बैसागोनि बिखयखौ आं नोंथांनि एसे फोरमायलांनो आरो आं जे दा मोसौ बैसा सागो होनना बुङोब्ला जोङो फुं समावनो सानसे सिगाङाव जे मोसौ बैसागु बे मोसौ बैसागु होनोब्ला जों फुं समावनो मोसौ मोसाफोरखौ जों गलियावनो दोननानै मोसौ मोसौ बोरमाफोरनि थाखाय ओ फान्थाव हानाय पानिलाव हानाय ओ मोखोना फिथाइ आरो दिग्लि लिथि खाराय बायदिसिनाफोरखौ जोङो बुथुमना लानानै जोङो बेबायदिनो माला सुयो माला सुनानै जोङो ओ माबेसे मोसौ दङ बेबायदि नो जोङो बेखौ नायनानै मालाखौ सुयो सुनानै जोङो ओ मा खालामो जोङो मोसौफोरखौ गलिनिफ्राय दिहुननानै जोङो दैमा फारसे बा दंग' फारसे बा फख्रि फारसे होनानै लाङो आरो होनानै लांनानै जोङो मोसौ सौफोरखौ मोजाङै माने दैजों थुखैयो एबा दै सारनानै होयो बै दै सारनायावनो जोङो जिखिनि मैगंफोर हानाय जायो फान्थाव लाव हालदै बायदिफोरखौ सारै सारै जों मोसौनि दोंसे मेथाइ रोजाबनाय जायो जाय मेथाइआनो जाहैबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर बारि लांबाय था
औ औ नोंथां।
बायदि दाजा बिफा बायदि गं मेना मेनि जा बायदि मेथाइजों जोङो मोसौफोरखौ रंजा बाजायै थुखैनानै होयो आरो थुखैखांनायनि उनाव जोङो ओ माने गोसोम हांगारनि माने फोथा फोनो बे गोसोम हांगारनि फोथा फोननायनि थांखिया बेनो आगोलनि दिनाव मोसौ मोसौफोरखौ बोरमाफोरखौ जों अरनबारियाव जिहेथु जोंनि बिगोमाफोरा होना हरोमोन बैफोर समाव जोंनि मोसौ बोरमाखौ मोसा सिंह बायदिफोरा बारसि नानै अरथारनानै जायोमोन बै लेखायैनो बै दिनखालि जोंनि मोसौ बोरमानि बिगोमाफोरा मोसौ मोसौखो बोरमाफोरखौ जेन बाग्दावनानै खारो सिंह मोसाफोरा बेनि थाखाय जोङो बे मोसौ बोरमाफोरनि मोदोमाव फाख्रा फाख्रियै हांगार लागायनानै होनाय जायोमोन बे थांखियै जोङो दिनैसिमबो दिनैनि दिनावबो माने मोसौ बोरमाफोरनि मोदोमाव बेबायदि हांगार फोनानै होनाय जायो आरो जोङो मोसौ बोरमाफोरखौ थुखैखांनानै बेबायदिनो रंजा बाजायै मोखौ मोसौ बोरमाफोरखौ उदाङै हगारनानै होयो बै सानखालि लोगोसेनो मोसौ बोरमाफोरखौ बै सानखालि थारायजों एबा दिग्लिलिटिजों जोङो बुनाय जायो खार'ना बेनो थारायजों दिग्लिलिटिजों बुयोबा मोसौ बोरमाफोरनि देहा सोलेराव थानाय सानाय सुनाय फोर जाहाथे खारजोबथों होननानै जोङो थारायजों एबा दिग्लिलिथिजों बुनाय जायो बेबायदिनो जोङो बेबायदिनो जोङो मोसौनि जि फोरबो मोसौनि जि मोसौ बैसागो बे बैसागो सानखौ हगारो बेनिफ्राय फैलायबाय जोंहा बैसागोनि से खालार जाय खालाराव जोंनि ओ बाथौ धोरोमा न'खरफ्रोमावबो ओ सिजौनि गुदियाव आलारि बाथि सावो जोङो बाथौ दोहोरोमनि सुबुंफोरा बे आलारि बाथि सावनानै सावखांनानै जोङो अरा ओ आनान गसाइ सोरजिगिरि अबुंलावरिनियाव जोङो आर'ज गाबो बोर बियो जाहाथे आनाम गसाइ सोरजिगिरि अबुंलावरिया जोंखौ थांनाय बोसोरफोराव जेबायदियै आलो गोजोन रुजु रुमु लाखिबोबाय दुखु आफोद खैफोद जादोंब्लाबो बेनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोंखौ राहानि लामा दिन्थिहरबाय बेबायदिनो फैनाय बोसोरावबो बोसोर गोदानावबो जाहाथे जोंखौ मोजाङै मोजां लाखिलांनानै जोंनि दुखुआ आफोदाव जाहाथे आनान गसाया जोंखौ ओ नायहरो माबाफोर खैफोद आफोद जायो ओ बेनिफ्राय बारग'नो हानायनि गोख्रै राहा लामा दिन्थिनानै हरो बे बेबायदिनो जोङो खालामनानै आनान गसाय सोरजिगिरि अबुंलावरिखौ खुलुमनाय जायो बिदिनो इसोरखौ खुलुमखांनायनि उनाव जोङो न'खरनि गेदेरफोरखौ खुलुमनाय मान होनाय न'खरनि उन्दैफोरखौ जोङो बोर सारस्रिनाय बिदि हाबाफारिया जोंनि बर'फोरनि न'खर राव जायो
औ औ औ
बैसागोनि से खालारखौबो मा खालामो बेबायदिनो जोङो हगार हरो आरो जोंहा बैसागो नै खालारनिफ्राय गामिनि बयबो बोराय बुरै गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला माने गासिबो रंजानो थाखाय ओंखारो जोङो गासिबो खौसे जानानै मोसा यो रंजायो खाम जथा सिफुं सेरजा लानानै जोङो मोसायो न'खर न'खर हाबनानै जोङो ओ गेदेरफोरखौ खुलुमो रंजानायजों लोगोसे मान होयो आरो बिथांमोना जोंनो रंजानायनि मोसानायनि मुङाव जिखिनि दान दक्खिना हरो बेखौ जों लानानै फैयो आरो बेखिनियावनो आं बे फंसे बाथ्राखौबो मख'नांगोन बैसागोआ जोंनि मोनसे गोरोब गोरोबलायनायनि स्टेज होनना बुंनांगोन जोंङो मोनसे गोरोबलायनायनि जायगा एबा गोरोबलायनायनि सम जाय समाव गामिनि सोर खौबा नायलायनो हानाय रायखुमालायनाय माथो होलायै नायनो हालायै बा बोराबलायनाय बैबायदि बिदि समयसाफोर थायोबा जों बैसागो बोथोराव खौसेयै रंजानानै मोसानानै जों बेैफोरखौ बावगारलांङो आरो जोंनि गेजेराव मोनसे गोरोबलायनाय मोनसे साननाया फैफिनो बेनिखायनो बैसागो बोथोरा खालि रंजानायल' नंङा बियो जोंनि गोरोबलायनायनिबो मोनसे फोरबो होननानै जों बुंनांगोन आरो ना नंङा होनबा नोंथां?
औ औ नोंथां
ओ दा बेबायदिनो जोंङो बैसागोनि नै खालारनिफ्राय बैसागोनि स्नि खालारसिम बेबायदिनो रं जा बाजायै माने बैसागो फोरबोखौ नागार हरो आरो बैसागो फो फोरबोखौ हगार हारनायनि उनावनो जि जि न'खराव थांनानै जों जि रंजा खुसियै जि दान्दखिनिया मोनबोदोंमोन बैफोर माने जिखिनि एसे एला माइरं मोननायजों रां रुफा मोननायजों जों माने जयैनो मोनसे ओ माने खाना जानाय होनना बुंङो जोंनि बर'आव खाना जायो एबा दलबार बा फ्रग्राम आरो मोनसे फ्रग्राम खुंङो जाय प्ग्रामाव जोङो लोंङो बालाब गासे आरो बेयावबो जोंङो रंजाबावो नंङा होमबा
औ औ नोंथां औ
बिदिनो जोंङो बैसागो बोथोरखौ माने खुंनानै हगारहरो होनना बुंनांगोन आरो नोंथां
औ औ
आंङो बेखिनियाव नोंथांनिसिम बेखौबो ओ बुंनांगोन बा मख'नांगोन आथिखालनि दिनाव जोंङो बैसागो बोथोरखौ माने बेबायदि खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै मोसायाला मोसाया लाबासिनो माने जाय ओ मयबा मोनसे इलेक्ट्र'निक बुस्थु खौ एबा दाब दामजु लानानै जों मोसानायखौ नुनो मोनो नाथाय बियो जोंनि हारिनि थाखाय खैफोद गोनां होननानै जों बुंनांगोन। मानो होनना बुंङोब्ला जोंनि हारिनि जिबायदि नेरसोन खाम जथा सिफुं सेरजा बेखौ लानानै ओ मोसानानै दि ब्ला गुबुन हारिफोराबो जोंखौ बाखोनायो एबा गुबुन हारिनि सिगांङाव जों गावनि हारिनि सिनायथि खौ होना लानाय जायो। नाथाय बैफोर जो ओ बैफोर जुदि दामजुखौ लायालबिस लायालाबासिनो जुदि बायदिसिना इलेकट्र'निक बुसथु जों बा धेक बायदिसिना टेप ओ दि जे बायदिसिना लानानै मोसायोब्ला हयथ' जों जोंनि माने नेरसोनथिखौ जों खोमाना लाना खोमाना लानाय जागोन होननानै आं सानो आरो नंङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ औ
औ दा बेखिनिखौनो आं फोरमायबाय आरो नोंथांङाबो जुदि नोंथांमोननि गामि ओनसोल ओनसोलनि मोसानायखौ जुदि फोरमायोब्ला आंनो एसे फोरमायबावनो हागोन आरो नोंथां।
औ नोंथां आं एसे फोरमायनो सानदों गोदो गोदोनि मोसानाय आरो दानि मोसानाय गोबां फाराग नुनो मोनबाय गोदो गोदो गोदाय मानसिफोरा माने गामि ओनसोलाव जमा जमा थानानै ओ जमा जमा लोगो गो लालायनानै जमा जमा मोसायोमोन उम आरो खाम सिफुं जथा खाम सि फुं जथा सेरजा बेफोरखौ लानानै मोसानाय नुयोमोन नाथाय थाय दानि दानि जुगाव सोलायनाय जुगाव माने बे बेफोरो एसे साइदाव थानाय बायदि नुनो मोनो। ओ दा बांसिन दा दा बेफोरो साइद ओइ दा बेफोर माने ओइ टेप ओ बायदिसिना बक्स साउन इलेक्ट्रनिक बाहायनानै दानिया मोसायो नाथाय नोंथाङा बुंनाय बायदि बेफोर जोंनि हारिनि थाखाय जोबोर मोनसे खहा गोनां
खहा गोनां बा खैफोद गोनां आरो औ औ नंगौ।
बेफोरबायदि आरो जों बेफोरनि जों बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो हायोबा मोजां आरो माने जोंनि हारि आरो हारिखौ लाखिनायनि मोनसे माबायानो जाबाय जोंनि अरिजिनेल ओ खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोर आरो बेफोर बेफोर औ माने बेफोरजों बेफोरजों मोसा मोसानायखौ नुयोब्ला खाम सिफुं जथासेेर जों मोसानायखौ नुयोब्ला माने गोसोखौ आरो आलदा मोनो आरो।
नंगौ नंगौ थारैनो। दा होमबा नोंथां समाबो जोंहा गोबाव गैलिया। दिनै जों जिखिनि आयदाखौ लानानै सावरायबाय जोबोरैनो मोजां जादों होननानै आं सानो। दा बेलासि समनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांसिम फिन खेबसेबाव जासि हरबावनानै दिनैनि जोंनि बे सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां उनफोराव सम मोनोब्ला एसे सावरायबावनोसै ना।